औ नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय गोजोन बेलासि नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथां जेन'बा जों मानि सायाव सावरायनो बेनि
जोङो आबाद मावनाय आरो साख्रि मावनायनि फारागथिनि सायाव सावरायनो नदों नोंथां।
औ अब्ला नोंथांनो आं बबे मोनसेखौ खिन्थादों नोंथां?
नोंथाङा साख्रि मावनायखौनो खोन्थादो आंनो नोंथां
अह जागोन नोंथां अब्ला खोनासंदो। ओ आथिखालाव उम गोबां सुबुङानो जेनबा साख्रिनि खिथु खिथु खारफागासिनो बेयाव माखासे जाहोनफोर दं जेनेबा उम
औ
आथिखालाव बे साख्रि मावनायनि आन्दोआव जोबोद खोथा थायो जेरै अ माखासे उम। रां आरि आर्जिनायनि बा गावनि जिउखौ सु गोजोन दैदेननायनि बिनि थाखाय बिथांमोना साख्रिनि उनन खारफायो आरो दा बेयो मोजांबो जेन'बा आथिखालाव साख्रि मोननांगौ। जोबोर गोब्राब मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सुबुं अनजमाया बांबाय जायनि जाहाव जोंनि थांनानै थानो थाखाय सरकारि साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राबसै। ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बे बुहुमाव गोबां सुबुं अनजिमानि बारनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आथिखालाव सरखाराराबो जोंनो नांगौसेबां साख्रिफोरखौ गथायना होनो हायाखै दा साख्रि मावनायनि माखासे ओ मुलामफाफोरखौ आं नोंथां फोरमायनोसै जेरै रां खामायनायावबो गोरलै जायो मानो होनना बुङोब्ला सासे सरकारि सुबुङा। साख्रि मावनाय सुबुङा बिथाङा दानजोबबानो दानजोबबानो माने बिथाङा। मा जायो गावनि दरमाहाखौ मोननो हायो आरो बेनिखायनो बिथाङा जेबो गिनांगौ गैया जेनेबा सासे सरखारनि सिङावहाय थानानै बिथाङा से दान ओरैनो साख्रिखौ बा गावनि खामानिखौ मावनानै होब्लानो बिथाङा। बिथाङा बिथांनि बेंक एकाउन्टाव बै मास मोनसेनि से दानाव। आरामसे हाबफैखायो आरो दा बिदिनो जेनेबा जायनि थाखाय गोबां सुबुङा। बेफोरबायदि साख्रिखौ होसोगासिनो आरो दंबावो जेन'बा नोंनि। मा होनो बेखौ रांखावरिनि अनजिमाखौ बांहोयो मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां समाव।
आबादफोर मावनानै मोननाय माखासे रांफोरखौ जोङो साख्रि मावनायनि गेजेरजों। दसेयावनो मोननो हायो बेयो सैथो आरो बिदिनो जेनेबा आजिखालि सरकारा साख्रि मावनाय सुबुं। गोबां हेफाब होयो मानो होननानै बुङोब्ला मानो होनानै बुङोब्ला। जेनेबा ओ। बिथांमोना एखमबा रां थोस्लाबयाव जुदि न' लुनोबा गारि बायनो बा। माबा मोनसे खालामनोबा बिथांमोननि बेथ'ना थोस्लाबाबा बा दरमाया थोस्लाबाबा बिथांमोनहा मा खालामो। जेनेबा जों सरखारारनिफ्राय आरामैनो लन लानो हायो आरो दा बेयो मोनसे ओरैबायदि जेन'बा बिथाङा सरारनि मानसिखा नालाय बै लन होग्रा सुबुंफ्राबो बिथांनो जेबो गियालासे। लनखौ होयो आरो मानो होनना बुङोब्ला जुदि बिथाङा बे लनखौ सुख'फिनाबा बिथाङा मा बिथांनि साख्रिखौ। बे लन होग्राफ सिफायनो बाहायो आरो जायनि थाखाय आजिखालि साख्रि मावग्रा सुबुंफफोरा गोरलैनो लन खौ मोननो हायो आरो बेजोंनो बिथांमोनहा गावसोरनि रां थोस्लाबियाव बेफोरबायदि माखासे खामानियाव बाहायनो हायो आरो। आरो दंब्लाबो' बिदिनो उम। समाजाव माखासे सनमानखौ मोननो हायो आरो जेनेबा समाजाव बिथांनि मान सनाबा फराय मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव सरकारि साख्रि माव मोननो गोब्राब। थ मोनो बिथांमोनानो राजा होननानै बुंनो हायो बेनिखायनो मा होनो जोंनि समाजाव बिथां। बिथांमोनखौ जोबोर मोनसे गोजौ नोजोर नायो आरो बिथांमोननि बिथांमोनहा मोनसे गोजौ थाखोनि सुबुं होननानै जों नायो आरो मानो होनना बुङोब्ला सरकारि साख्रि मोननांगौआ गोरलै नङा जायनि थाखाय जों गोबां माखासे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बा जोङो गावनि देहा। मोदोम सोलेरखौ जोङो बावगारनानैबाबो जोङो माखासे फरायनाय बा। एकदमबारे जोंनि मेलेमखौ बारायहोनानै जोङो माखासे साख्रिनि। फरखाफोरखौ होनानै जोङो माखासे इन्टारभिउफोर होनायनि गेजेरजों जोङो साख्रिखौ मोननो हायो बिदिनो। उम। आरो जेन'बा जोङो जोंनि जिउखौ जोबबो मोजाङैनोानो हायोबा नखरनि जिखौ जोबो मोजाङ दैदेन हायो म होन बुङो। जबा आजिखालि ओ रां गैयाबानो जाया। थसैथोखा बेनिखायनो सासे सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुङा मा खालामनो हायो गावसिनि न'खराव नांगौ जानायबा। जेनेबा मास मोनसेयाव मा मा जानांगौ मा मा जाया बिनिखौ। सुफुंनो थाखाय बिथांमोना मास मोनसेनि बेथनखौ आरामसे बाहायनो हायो आरो बाहायखांनायनि। जोंनाव बिथांमोना। आग्लायनाय फैसाखौ इयुननि थाखाय दोनथुमनो हायो गावसिोरनि गथ' गथायनि थाखाय दा आरो। दोङो साख्रि मावब्ला मा जायो नोंथाङा जेबो गिनाय फैया आरो गोसोआव जेनेबा आंहा। लोमजाबा साजाबाबो आंहा राङा थाखागोन बेथ' सैथि जेन'बा नोङो रां थोस्लाबाबो नोङो। माने आजिखालि बिदि जेन'बा। लाथ'नाय माथ'नाय बेबो जाय सुबुङा होफिननो हागोन नोंफिननो हाया बेखौ नायनानैसैखा आजिखालि मानसिफा होयो आरो सरकारि साख्रि मावग्रारा बिदिनो बिथांमोना मास जोबनानैबो दङ मोनखाय नालाय बिथांमोन फैसा हरनायखौ गिया मानो होनना बुब्ला बिथांमोना ओ ओरैनो सरखारारनि मानसिखा बिनिखायनो बिथांमोना जेबो गिनाय फै या आरो आरो मा होनो जेनेबा बिदिनो जोंहा साख्रि मावग्राफोरा मा जायो जेनेबा गाव गावखौनो गोरा खालामना लानो हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला आथि खालाव जायहा रां दं बेनो एखदमबारे ओ मा होनो राजा बायदि जायो आरो दा बिदिनो जेन'बा नोङो साख्रि मावलांबा नोङो बुहुमनि सुबुंफोरजों सिनायजागोन बा नोङो हादरनि सम्फदबो सम्पद बायदिबो जायो आरो जेनेबा सासे सुबुङा सा ख्रि मावनाय माने जोंनि रांखावरि बारायनायाव मदद होनाय मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा नोङो बबावबा मोनसे
अबावबा मोनसे जेनेबा नोङो साइन्सनि गेजेरजों माबा मोनसे दिहुननो हायोबा बै दिहुनाया जोंनि हादथ थाखाय जोबो मोजां आरो जायखौ ओ जोंनि इयुनाव बाहायनो हागोन मानसिफोरा जाय-जायनि गेजेरजों जोंनि हादराव जौगानायनि मोनसे लामा फैगोन दा दिनो आरो नोङो जोंनि समाजाव माखासे ओ माबा होनो हायो‌ ओ मा होनो बिदिखौ फिथाय होनो हायो। ओ समाजनि मानसिफोरा बिथांनि उन उन बा बिथाङा मारै बेबायदि मोननानै माबोरै गोजोन संसार जागासिनो बेखौ माखासे समाजनि मानसिफोरा ओ नायबिजिरगोन बाब इयुन जोलैफोरा बिदिनो थाल लागोन आरो जायनि जाहोनाव आंबो बिथांबायायदि जागोन बा ओ बिथांनि बायदि मोजां फरायनानै बिथांबायदि साख्रि लागोन बेफोरबायदिखौ उन इयुन जोलैनि सुबुं गथ'फोरा बा फरायसाफोरा गोसो होयो आरो जायनि गेजेरजों ओ जों मोनसे समाजनि जौगानायावबो आं बे सासे सुबुङा गोबां बिफाव होनो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालि उम साख्रि लानानै नोङो संसारखौ दैदेननांगौआबो गोरलै नङा आ बेखौ मोननो जोबोर गोब्राब जायनि थाखाय आजिखालि फरायसाफ्रा गावजों गाव नारा नाथा नाजालायगासिनो दं आरो बियो नाजालायनाया उद सम सोलिबाय थागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो नोंथां आ नोंथा आङो साख्रि मावनायनि बागै फोरमायबाय नोंथाङा आंनो आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां थारखौनो बुंदों दा आं नोंथांनो आबाद मावनायनि बारै एसे बुंनोसै सानबाय दा जों बयबो सुबुङानो साख्रिनि फारसेल' गोसोहोयालाबोंनो जों बांसिन आबाद मावनायाव गोसो होनांगौ मानोना जों बयबो सुबुं माहारियानो जानाय आदारजोंसो थांनानै थायो‌। बिनि थाखायनो सरखारि साख्रि एबा मोनसे साख्रिखौल' गोसो हाब्लासि जों गोनोखो आदबजों जों आबाद मावनो नाजानांगौ जों बेबायदि आबाद मावोब्ला जों गावखौनो थांनानै थानायाव एबा गावखौ गसंथानो हानायाव मोजाङै खालामनो हायो जों दा आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां सुबुङा गावखौनो गोजौ फारसे दैदेनलांनो हादों आथिंगालनि मुगायाव मानि जाग्रा आदारा ओरैबायदि मोनसे आंखाल नुजाफिफैदों दि जों बयबो सुबुङानो आबाद मावनायखौनो गारनो हमदों बिनि थाखायनो जोङो साख्रिल' मावालासिनो जोङो आबाद मावनायखौ सोलोंनांगौ मानि आबाद मावनाय आबादखौ मानसि फ्रा मावनो बानायनि थाखायनो गोबां जायगायाव जोंहा जाग्रा आदारनि आंखालखौ नुजाथिनो मोनदों बेनि थाखायनो जोङो आबादखौ मावनांगौ जों आबाद मावनाया मोनसे लाजिथाव बाथ्रा नङा बेयो गोग्गाथाव बाथ्रासो मानोना जोंनि आबाद मावनायजोंनो गासैबो बुहुमनि सुबुं माहारिया थांनानै थायो जों आबाद मावाब्ला जों साख्रिल' मावनानै जों माखौ जानानै थां बिनि थाखायनो जों साख्रिनि फारसे गोसो होआलासिनो जोङो मोजां आबादनि फारसे सोमोन्दै मोजाङै बुजिनानै लानानै जों आबाद माव मावनाया मोजां जोंहा बिदि आबाद मावोब्ला जोंहा जोंनिनो हादरनि आरो गावखौ सुबुंफोरखौ औ उखैनाय गैयााजसे जोङो मोजाङै बयखौबो जाहोनो हागोन आबादनि गेजेरजों आबाद गैयाब्ला जोङो बे जिउआव थांनानै थानो हाया। आबादनि गेजेरजोंसो जों सुबुं माहारिया थांनानै दं बिनि थाखायनो आबाद मावनाया ओरैबा बेबायदि मोनसे मोजां खामानि दि जों बयनिबो सुबुंनि थाखाय हेफाजाब होनो हायो। आबाद मावनायजोंनो सासे सुबुङा गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो आबाद मावनाया मोनसे ओरैबायदि गोनांथार जाबायदि दानि जुगाव मानोना जोङो बेखौ गारनो हायि बायदि होनजाबाय। मानि दानि जुगाव जोङो गोजाम आदबजों आबाद मावालासिनो गोनोखोरि मुगाजों आदब मावनानै जों एसेल जायगायावनो गोबां मुलाम्फा दिहुननो हायो। जोङो आबाद मावनानै जोङो गुबुन गुबुन हादरफोराव जों बे आबादखौ फानो। नानै गोबां रां खामायनो हायो बिनि थाखायनो जोङो गोनोखोआरि मुगाजों आबाद मावनानै जोंखौ दैदेनलांनो हायो। आबाद मावनाया मोनसे ओरैबायदि मोजां सुबिदा होयोदि जोङो जोंनि लाइफखौ जेनेबा जेबो मालायनि सायाव सोनारा जासे जोङो आबाद मावनानै जानो हायो जोङो। माबा मोनसे साख्रि मावोब्ला जोंहा बेयाव गोबां गावखौनो नारसिननाय आरो गुबुननि सिङाव थानाय बेयो जायो जोङो आबाद मावोब्ला जोङो गावनि गोसोबायदि मावनो हायो। बे आबादा जोंहा आबादनि दिहुुननाया जोंहा माखासे बोथोरनि सायाव बिथा खालामनानै जायो। बोथोरा जोंनो आबादनि बेसेबां दिहुनथाइ मोनगोन बेखौ थि खालामो बेनि थाखायनो बोथोराबो मोनसे मोजां बोथोराबो मोनसे जोंखौ फेक्टर बियो जोंखौ बोथोरनि सायाव आबादा बोथोरनि सायाव सोनारो
आबाद मावोब्ला जोङो देहायाथ खस्थ मोनखायो बेखौथ बयबो मिथिखायो नाथाय आथिखालनि जुगाव एसेबां खस्थ लायालासिनो जों गोनोखोआरि मुगाजों आबादखौ मावनानै दिहुननो हायो बिनि उनाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय जोंहा माखासे गियान थानांगौ आबादनि थाखाय हानिबो गियान थानांगौ आरो एसे गोरा खामानि मावनांगौ जायो। जोंहा आबादा माखासे हादरनि रांखान्थियाव मदद होयो जों गोनोखोआरि मुगाजों आदब आबाद मावनानै जोङो गुबुन कान्ट्रियाव। जोङो बे आबादखौ दैथायहरनो हायोबा जोंनि जोंनि हादरनि एबा गावनि
जोबोद मदद होनायखौ नुनो मोनो आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथनाय जाबाय
औ नोंथां ओ सैथो नोंथां जेनब्ला नोंथां होननायाबो सैथो जों ओ बे बुहुमाव जेनबा थांना थानो थाखाय जोंङो सरकारि साख्रि होसोनायाल गोनांथि नङा मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि ओ बुहुमाव जुदि सुबुंफोरा गासिबो सरकारि साख्रिखौल होसोजोबोब्ला जोंनि आबादखौ सोर मावगोन बा जोंनि ओ जोंनि सुबुंफोरनो आबादखौ सोर गथायनानै होगोन बेयाव मोनसे जेंनायो जेरै नि थाखाय ओह
साख्रिखौबो ससोनाव थिक नाथाय ओ जानो थाखाय खायबा बुहुमाव सुबुंफोरनो आबाद ओ मैगं थाइगं गथायनो थाखाय जोंनो आबादारिफोर नांगौ। बे थारैनो नंगौना नोंथां?
बियो नोंथां बुंनाया बियो जोंङो सैथोखौनो बुंनांगोन। जोंङो आबादनि अनगायै जोंङो बे बुहुमाव थांनानै थानो हायाखौनो बुंजायो। जोंङो फार्स्टआव मा नांग्रोगोन जोंनो जाग्रा आदार। जाग्रा आदार गैयाबा जोंङो मोनफ्रोमबो खामानि जोंङो थांना थानांगौआ बे जिउआव गोब्राब। आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।
सैथो नोंथां जेनबा आबादखौ जोंनो नांगौ जों माने जोंनि सुबुं गिबिसिन नांगौ बेसादानो आबाद जागो